नोंथांमोननिखै माइ आबादफोरखौ गायखांबाय नामा? गायखांबायबा नोंथाङा एसे बै
हेलौ नोंथां। नोंथांमोननि
माय आबादफोरखौ बोरै बोरै गायो एसे फोरमायहरदो।
औ औ नोंथां औ। जोंनिखै जोंनि बे ओनसोलावथ' बिदिनो ट्रेक्टरफोरजोंसो हालौनाय नालाय ट्रेक्ट'रजों फिनसेसो हालौनानै एसे हाफोरखौ सेवहोग्रोना दोनो। ओमफाय बिनि उनाव आलिफोरखौ दानखानायनि उनाव हाललनाय माइफोरखौ बा खोथियाफोरखौ फुगोरनानै गायनाय जायो।